हेलौ
औ खोनादों नोंथां
औ खोनादोंना
औ खोनादों
औ नोंथाङा ओरैनो दा मा खालामनानै दं
दा आङो हरनि ओंखाम जाखांनानै एसे जिरायना दं आरो ओथां बाहेरायाव
औ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन आर ना सावरायजागोन आं नोंथां
औ सावराय जागोन
बेनो जाबाय जानाय लोंनायनि सायाव ओ नोंथाङा जोंनि बर' हारिनि जानाय लोंनायनि बागै एसे फोरमायग्रोना होनो ह्रोन हागोन नामा
औ हागोन नोंथां थारैनो
औ
दा जोंहा बर'नि जानाय लोंनाय होनबा जोंहा गोबां दङ जेरै दोरोङारि ओंख्रि अनलाजों हा सबायाइ दा नारसि बिबदि गोबां रोखोमनि ओंख्रि दं आरो ना नोंथां
औ औ नंगौ
जोङो माने दोरोङारि हिसाबै मिथिजासिनो ओंख्रिया जादों आरो‌ दाउ
औ औ
नोंथांनो आङो अनलाजों दाउखौ माबोरै सङो नोंथांनो एसे फोरमायना होनसै
औ औ
दा जोङो अनलाजों दाउ संनोब्ला जोंनो गिबियाव नांगोन माइरं दा बे माइरंखौबो जोङो न'नि एबा जोङो खाथि खालानि जों न'सुं सेनि सोरनिबाफोरनिफ्राय लाबोनोबो हायो अला बाजारनिफ्रायबो लाबोनो हायो
औ औ
जोङो जोंनि एबा जोंनि बेखौ सोमगोन आरो जोङो गामलायाव दसे समनि थाखाय मानोना जोङो बेखौ रुइग्रोनानै जोङो अन गुनदै खालामगोन बेनि थाखायनो जोङो बेखौ थामजि एबा ब्रैजि मिनिट सोंगोन सोमखांनायनि उनाव जोङो जेरै दिंखि एबा थबसियाव जोङो बेखौ मिस मिस गुन्दै खालामनानै देग्लिगोन देग्लि खांनायनि उनाव जोंहा फैगोन साराय जों बेखौ अरदाबाव अर लगायनानै दोनो एबा जोंङो गेस जोङो आथिखालावथ' जोङो गेसखौ गेस सालायनायखौ बांसिन नुखायो नालाय नोंथां
औ
जोङो बेखौ सारायखौ गुदुं खालामगोन गुदुं खालामनानै जों बेयाव दै होगोन आरो। जे सारायनो नांगौ बिबाङैनो दै होगोन जों बेयाव। दै होखांनानै बेखौ जोङो मोजाङै गोदौ होगोन जेब्ला बियो गोदौ गोदौ खावगोन ना अब्ला जों देनानै लाखानाय अन गुन्दैखौ बेयाव एसे एसे सारनानै होगोन मानोना जोङो बेयाव
औ
बे जोंहा गोबां बिबाननि होबा माने बियो गथा खानायनि माबा थायो आरो बेनिखायनो जों बेखौ एसे से होगोन होखांनायनि उनाव जोङो जे बेयाव ओंख्रिया गोथाव जानायनि थाखाय जेरै संख्रि बानलु बायदिसिना जाब्रां आरो बेनि गेजेरजों जोंहा मोदोमनायनि थाखाय जों गंगार दुनदिया बेखौ होगोन आरो होखांनायनि उनाव जोंहा फैगोन दाउ बेदर बे दाउदखौ जोङो गिबियाव आरामसे सोरबाबा गिदिर गिदिर गोदानो हायो बेदरखै एबा सोरबाया गोदायो आरो जे जोंहा न'खराव बिदा फंबाय बिदि थायो नालाय सोरनाबा बांसिन न'खरनि सुबुंफोरा बेनि थाखायनो जोङो खायफाया न'खरनि सुबुङा जुदि एसे खमब्ला माने बेदरखौ जों गिदिर गिदिर गोदानाय नुनो मोनो आरो
औ औ नंगौ
दा बिदिनो जोङो गोदानाा थांनानै बेखौ एवफ्रामग्रोगोन आरो। दा एवफ्रामनाया नि माबायानो जाबाय जे जों एफाम आलासिनि बेदरखौ होयोब्ला माने बियो। मोजाङै मोना आरो एबा गोथाव जानायखौ जोङो खाय मोना बेनिखायनो जोंबोथ' मोजाङै एवफ्रामो दा बेखौ एवफ्रामनानै लाखांनायनि उनाव जोंनि जे उन गुन्दै दै गोदौबाय थानायाव जोङो बै खालामनायखौ होगोन
औ औ।
खोबनायनि उनाव जों बेखौ जोङो खोबग्राजों आरामसे खोबगोन खोबखांनानै जों बेखौ ब्रैजि एबा सोरबाया गोबाव सम दोनो जाय जेनेबा माने दैखौ जों एसे बिबांनि होबा बियो हाबनो मोनगोन एबा
औ
बिबां होबा गोबाव लागोन दा बिब्दिनो बियो ब्रैजि एबा बाजि मिनिटनि उनाव जानो हानाय लामायाव फैगोन आरो दा जोङो अनलाजों दाउ बेदरल' जाया जेरै जोङो अनलाजों बर'नि एम्फौ एबा बर' आइजोफोरा माने बांसिन बानायनायखौ नुनो मोनो बे एम्फौखौ जेरै लाथा बे लाथाजोंबो अनला ओंख्रिया जोबोद गोथाव जायो आरो नोंथां। दा बिब्दिनो दङ जोंहा जेरै मिथिंगानिफ्राय मोननाय औवा मेवाइ दा औवा मेवाइखौबो जोङो बांसिनै अनलाजों जानाय नुनो मोनो आरो नोंथां दा बिब्दिनो जोंहा बै अनलानि अनलानि ओंख्रिनि अनगायैबो जोंहा गोबां रोखोम रोखोमनि दोरोङारि ओंख्रिफोर दोङो जेरै नाफाम जोङो नाफामखौ जेनेबा गिबियाव जोंनो ना गो ना फिसा नांगोन आरो जेरै ना मावा ना फिथिख्रि बायदिसिना फिसा फिसा नाखौ खौ जोंनो नांगोन नाखौ जोङो जोंनि फुख्रियाव हगारनानै दोननाय एबा जोंनि खाथि खालानि दंग' एबा बिलो दैमाफोरनिफ्राय जोङो गुरनानै लाबोगोन नङाब्ला
औ औ नंगौ
हाथाय बाजाराव बायनानै लाबोगोन आरो दा बैखौ जोङो आरामसे फोरानफैगोन फोराननानै मिथिंगानि थास' देन्था एबा थास' बुग्ला बेखौ जोङो माने बै नाजों लोगोसे जों लगायगोन आरो मानोना नाफाम बानाय दा जों थास'नि गोनांथि जायो खायफाया गुबुन गुबुन बिदिनो दोङो थास' दा जोङो जोंनि बेलायाव रज'नाय थास'खौनो होगोन दा बिदिनो होनानै जों बेखौ मोजाङै नाजों लोगोसे देग्लिगोन
औ औ
होननानै जोङो बेखौ जोङो औवा हासुङाव सोनानै दोन सोनानै दोनगोन आरो नोंथाङा नाथाय जोङो दानि जुगाव नुनो मोनदों जे प्लास्टिकनि भयाम एबा स्टिलनि बथलफोरावबो सोना दोनो आरो बिदिनो बेखौ जोङो आरामसे औवानि हासुङाव जेरै थालिर बिलाइजों जों मोजाङै थुमसो थुमसो सोना दोनगोन सोखांनायनि उनाव जों बेखौ अरदाबाव एसे एसे गुदुं खालामबाय थागोन दा बियो थामजि एबा नैजिबा साननि गेजेराव जाहैगोन आरो
औ औ
बिदिनो जोंहा गोबां बर'नि दोरोङारि ओंख्रि दङ जोङो बुंबाबो जों बुं जोबनो हाया दा नोंथाङाबो जे जोंनि बर'नि जे जामुं आदार बैफोर ओंख्रिफोरा दा माबादि बर'फोरखौ सिनायथि होदों दा नोंथाङा बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
अ मानिखौ होनदोंमोन नोंथाङा
बे जोंनि दोरोङारि ओंख्रियाना बे दोरिया ओंख्रिया माने गुबुन हारिजों जोंहा माबायदि सिनाय जादों एबा जों माबायदि जायो फैनो थाखाय नों
औ औ ओ जोंनाथ' नै दानि जुगाव ओ जोंनि बे दोरोङारि जानाय लोंनायफोरा गासैबो आसामावनो गोसारबाय जेरै ओ जेरै ओ जोंनि साखाथिनि ओ गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो जोंनि जा दोरोङारि जानाय लोंनाय बेफोरखौ जानानै मोजां मोजां मोननाय मोननो मोनो होननानै जोङो खोनायो आरो ना दानिया
औ
बेजों लोगोसे जोङो ओ जोंनाथ' बांसिन ओ जोंनि गुबै जानाय ओंख्रिफोरानो खारै ओंख्रिखौ जोङो बर'फोरा्रा गोबाङानो खारेंग्राखौोजां मोजांसिन मोनो आरोना। बेफोरनि गेजेराव नोंथाङा फोरमायखाबाय जेरै ओ अनलाजों दाउ। ओ आरो जेरै नाफाम आरिया ओ बेफोरखौ फोरमायखांबाय जेला आं नोंथांनो दा सबायजों साम'खौ माबाय ओरैहाय सङो बेनि बागै एसे फोरमायना होनो सानदों। सबायाइखौ साम'जों जों मा मसेज हावनो होनबा जों गिबियावनो ओजा साम' बे साम'खौ जोङो हाखरनिनो ओ न'नि हाखरनियाव हाखराव हेगारनानै दोननाय नङाब्लाबो जोङो जेरै दुब्लि फोथार ओ एबा दंग'आि नङाब्लाबो जोङो ओ बिलो आरिफोराव खन्नानै लायग्रोयो आर ना गिबियावनो नङाब्लाबो हाथथाय बाजारनिफ्रायबाबो बायनानै लानानै फैयो खांनायनि उनाव जों बे जा सामु बेफोरखौ जोङो ओ मोनसे दै मोजां एबा जेरै न दो आरिफोराव जोङो मोनसे दै होनानै बेयाव जोङो सानसे बा साननैनि थाखाय बे साम'खौ सोमनानै दोननाय जायो सोमखांनायनि उनाव जोङो बे साम'खौ बे साम'नि जा खुगायाव जा थानाय होथेनाय एबा जााथागोन बेखौ जोङो ओ एरख'नानै गारग्रोयो आरोोना गारखांनायनि उनाव जोङो फि ब बेखौ जोङो दै मोजाङाव सोमफिननानै दोनो दोनखांनायनि उनाव जोङो बे साम'नि जा बिजौ एबा जा खिबु बेखौ जोङो दानस'यो आरो दानस'नायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंना जेब्ला जों साम'खौ साम'नि मोदोमखौ जाहैगोन बे साम'खौ मोदोमखौ जागोन जेब्ला अबानिया जोङो बे साम'खौ सोबनो गोनां जायो ओ आरो बे याव बे खिबुखौ दानाबा ओ गोबां गोरा जायो एबा गोब्राब जायो बेनि थाखायनो जों बे खिबुखौ दाननाय जायो आरो ना। दानखांनायनि उनाव जोङो प केम्ाव बेखौ आरो दैयाव दसे समनि थाखाय सोमबावनानै दोनो जाहाथे बिनि सिंनि मैला मैथाफोरा जाहाथे गैया जायो। ओ जेब्ला बेखौबो सोमखां सोमबावो सोमखांनायनि उनाव जोङो गंसे बदाब आरि एबा जायखिजाया माबा मोनसे लानानै जोङो बेयाव ओ बेखौ साम'खौ सुनो थाखाय जोंङ बेयाव लोगोसे गोखै फिथाइ जेरै खोरदै नङाब्लाबो जायखि जाया गोखैयारि माबा खौ जों होनाय जायो आरोोना बेयाव जा जे बे सामुनि सायाव एबा मोदोमाव जानांना थानाय ओ बादाामानि नङाब्लाबो जायखिजाया हाब्रुवारिफोरा जाहाथे मोजाङै खारो बेनि थाखाय जों बेखौ गोखैजों होननानै सुनाय जायो। गुबुन फारसे बेखौ सुखांबा जों सुखांबाय सुखांनायनि उनाव जों गुबुन फारसेया जों जा सबा सबाय बे सबायखौ जोङो न'आवनो फोनानै दोननाय नङाब्लाबो जोङो जेरै दखान आरिनिफ्राय जों बायना लाबोनाय साय बेखौ जोङो दसे सम सोमनानै दोनो जाहाथे बे सबाइनि जा बिगुर बेफोर बिगुरफोरा जाहाथे मोजाङै गुरै जानानै जाहाथे खारलाङो बेनि उनाव जोङो सबाइखौ गिबियावनो रुग्रोनानै लायो आरो एबा गेब्लेहोग्रोयो। बे गेबि होनायाव जोङो ना खारै बे खारैखौ होनानै जोङो गेब्लेहोयो आरो।
औ।
जेब्ला गेब्लेगोन समाया गेब्लेगोन अब्ला जों फारसेै जा साम' बे साम'खौ जोङो साराय गंसे एबा सारायखौ गुदुं खालामनानै बेयाव जोङो एसे एवफ्रामनानै लाग्रोयो आरो ना। एवफखांनायनि उनाव जों जाय जाय सबायाइ गेब्ले होनानै लानाय बे गेब्लेहोना लानायाव जोङो दै एसे बुरजा होनानै बेखौ जोंङ गोदौहोयो गोदौहोनायनि उनाव जा जेब्ला सबाया गोदौ अब्ला जों जा सा मैयावफ्रनानैनानै लानाय। बे साम' एवफ लानायखौ जोङो बेयाव होनानै होयो। होखांनायनि उनाव जोङो बेगाव हाब होबनानै दोनथ'यो आरोना दोनखांनायनि उनाव जोङो। गुबुन फारसे जाय जों बेयाव होनो लागा जेरै गावनि मोजां मोननाय जेरै मस्ला मस्लिफोरखौ होयो जोङो जेरै बानलु सामब्राम आ हाइजे हाइजें जाब्रांफोर नङाब्लाबो जों गुबुन जेरै दखलाफोराव मोननाय। जायखि जाया मस्ला आरिफोरखौ जों होयो। होनो थाखाय मोजाङै थाग थियारि खालामना लायो। आरो बेनि उनाव जेब्ला बे दैया मोजाङै गोदौबाय थागोन अब्ला जों बे जाम मस्ला मस्लि देना लानाय बेफोरखौ जों बेयाव होना होयो। होनाखांनायनि जउनाव जों फिन खेबाव बेखौ दसे समनि थाखाय खोबहाबना दोनो जाहाथे बे मस्ला मस्लि बे मैगंनि जामिनि बेफोरजों जाहाथे मिलायो। बेनि उनाव जोङो जेब्ला मोनननोसै सम जागोन बेयाव जोङो जेरै जोंनि न'खराफोराव थानाय जेरै दुन्दिया गोजां बोथोराव जायोब्लाा जो बेयाव दुन्दि आरिफोरखौ होयो नङाब्लाबो जोङो दा बैसायाव जोङो। गंगार दुन्दिया बे गंगार दुदियाखौ जोङो होनाय जायो आरो ना
औ।
बेनि होनायानो जाहैबाय जाहाथे मैगं जा मैगं बेफोर जाहाथे मोदोमो जेला बे थाखायनो जोङो बे होनाय जायो दे होमबा न'नो नोंथां जोंना समा बथौबाय
औ औ नोंथाङाबो जे सबायजों साम'खौ माबायदि सङो खोन्थाना नायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर साबाय आरो नोंथांसिम
औ औ औ गोजोन्थों।
गोजोननाय थाबाय नोंथासिमबो
औ।